हेलौ नोंथां। औ खोनादों खोनादों नोंथां औ खोनादों
औ नोंथाङा माबाफोर खामानिफोर मावदों नामा दायो?
मावाखैदा ओरैनो दं नोंथां।
मावाखै। अब्ला जोङो मोनसे आयदा लानानै दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां।
अब्ला माने आं माबा आयदाखौहाय माने जों दावबायनाय जेनेबा दावबायनाय होनोब्ला
दावबायनाय दावबायनाय औ
माने जेनेबा जों माखासे सोलोंथाइफोरनि सायाव दावबायनाय बा माखासे फालांगि माखासे जों फालांगिनि सायाव दावबायनाय बा जों माखासे मा होनो जायगा नायदिं दावबायनाय बेफोरबायदिनि सायाव एसे माने नोंथांनाव सोंनो सानदों जे माने नोंथाङा बबे बबे जायगासिम दावबायनानै ओ
औ।
मा नुबोखो बा माबायदि जायगाफोराव बेराखो बा दावबायखो?
औ औ।
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन दा दावबायनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गावनि साखा फारा जानानै सांग्रां जानानै ओंखारनांगौ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
दा दावबायनाय बेलायाव आं बुंनो थाङोब्ला आंबो दावबायबाय बेफोरबायदिनो जायगानि ओरैनो मोननैसो मख'नो थाङोब्ला ओ सिलं होनना बुंगोन जेेराव बेवहाय ओ गोबां रोखोमनि मोजां मोजां जायगाफोर दङ' थिग बेबायदिनो दै बाज्रुमनाय, दै बाज्रुमनाय हाजोनिफ्राय आरो बेफोरबायदिनो गोबां आरो ओ समायना समायना जायगा बेफोर बिफोरनि नामफोरखौहाय गोसोआव गैला दायो। नोंथां नोंथांनिसिम फोरमायहरनो हानाय जानाय नंलासै आरो। मुंफोरखौ जेन दावबायनानै मा
माबायदि जो मा मा जायगा नुबोखो माने मिथिं माबायदि नुखो बेफोरखौ फोरमाय हरबाबो जागोन।
औ औ नोंथां दा मिथिंगाफोरा ओरैबायदि समायना जे जोंङो बेयाव थांबा ओ शिलंनि खोथाखौनो बुंग्रोनोसै आं गिबियाव जे बेहाय जि दावबायनानै मोनबाय जे बेयाव ओ गुसु जायगाया आरो मिथिंगाखौ बुंनो थाङोब्ला जेरैबो समायना जे मोनसे हाजो जोंहा मोनसे माबा दङ ओ लाइट लुम होननाय जायगा दं आरो।
औ औ
बे जायगायाव थाङोब्ला जुन जुलाइ मासाव थाङोब्ला बेवहाय जोमै जोमैखौ नोङो गाहायाव नुहुरगोन आरो जे बिरनाय जोमै बिरनाय
जे सोरगोआव थानाय बायदि मोनलाय लायगोन आरो गावखौनो बिदि बेबायदि ओरैबायदि मोजां मोनो माने गोसोखौ एकदम फ्रि। सान्थि बेफोरबायदि मोनो आरो। आरो गावजों दावबायनायजों लोगोसे जायगानि मिथिनाय जायगा मिथिनायजों लोगोसे जे दावबायनायावहाय जोंङो नंगौ थारैनो जोंङो दावबायनायखौ लानांगौ सम सम सम बोथोर खौ लानानै थिग बेबायदिनो बिनि अनगायै दङ जोंहा ओ दिब्रिगर आव थांदोंमोन थिग मोनसे समावहाय थिग बेयावबो जोंङो दावबायनायावहाय जेब्ला जोंनाव बे बगिबिल जे बुलुंबुथुर बोहैनाय दैमा बेयावहाय बगिबिल दालांखौ लुबाय दंमोन बे समाव जाथ'वाखैमोन। अब्लाहाय जोंङो बेवहाय जाहाजजों थांनो मोनदों आरो दै सा साजों थिग बेबायदिनो बेयावहाय दावबायनायावबो जोंङो गोबां जायगा बेरायबोदों थिग बेफोरबायदिनो बैफोरनि जायगाफ्राबो खोब समायना मुहिगोनां बेफोरबायदि आरो दा दावबायनायनि बेलायावहाय आंङो जि आं जायगा थांदों आरो बिनि अनगायै दंबावो जायगानि मुं जेरै गुवाहाटि होनना बुंङो।
औ
नोगोर आसामनि नोगोर थिग बेयावबो थांनायावहाय नुबोदों। ए जोंहा दङ। कलाक्षेत्र सोमन्त संकरदेबनि कला कलाक्षेत्र होननाय दं आरो। थिग बेयावबो गोबां रोखोमनि। दङ ओ खाम्फा बेफोरबायदि। खोब मिथिंगाजों समायनाय आरो बेफोरबायदिनो कामाख्या मन्दिर गुवाहाटिआव आरो। आरो बरागावआव दङ। सहिद सिमारकेत्र होननाय बेवहाय आसामनि। जि जुजिनाय जे सिगांनि दावहारुफोरनि। मुरथि बानायनाय बानायनानै दोननाय बेफोर। दं आरो थिग बैफोरखौ नायनानै जे बा बिनि जारिमिनफोरखौ एसेब्लाबो मिथि नो मोनो आरो बेफोराव जुदि बेरायनो थाङोब्ला जिखुनु मोनसे। जायगायावनो थाङोब्ला। नोंनियावहाय मोनसे मेम'रिस थागोन आरो जे। बैफोर जायगाफोरावहाय थाङोब्ला बेफोर माबायदि थिग बेफोरबायदिनो सम लायै सम दावबायनायखौ लाजायो आरो नोंथां
नंगौ
औ
औ नोंथाङा जेराव जेराव दावबायहैबाय नोंथाङा मोननैसो दावबायनायनि जायगाफोरखौ जिहेथु बोरै बोरै मोनबोदों बेहाय सि गोजोननाय थाबाय जितु बेबायदिनो आंबो माने गोजान दावबायाखैबाबो बिदिनो जो आसाम थानाय बा खाथि खालायावनो थानायखौ माने माखासे जायगाखौ दावबायनायाव आंबो बेबायदिनो गोजोननायखौ मोनबोदों आरो।
औ
बिसोरनि नाम लानानै बुंगोन आं बेेखौ आं बे आरो दाववबायनाय होनोब्ला आं थांबाय बिदिनो ओ जोंनि वेस्ट कार्बि आंलं जिहेथु।
औ
गुमदांस' होननाय मोनसे जायगायावहाय गफि होननाय मोनसे जायगा दं आरो।
औ
बेवहाय आं थांखांबाय आरो। ओरै जोङो ओइजायनिफ्राय थाङोबा गुवाहाटिनिफ्राय थाङोबा ओरै नगाव जानानै। अब'खा ओरैसाय जोंना खेर'निजानानै थांनांगौ आरो। जों ओरै ओ इस कार्बि आंलं निफ्राय फैयोबा अब'खा जानानै ओरैजाय लंकानिफ्राय ओरैसो थांनांगौ जायो आरो लंका जानानै।
अ लंका जानानै थांनांगौ जायो।
माने लामाया सिगांनि समाव गाज्रिमोन आरो नै दायो माने लामाया जोबोद मोजां जाबाय आरो जायगायाबो माने थानायावबो लामाया समायना जालांबाय आरो। माने शिलंफोराव थांनाय बायदि एसे गेददा गेददि लामाया एसे मोजां। जिहेतु लामाफ्राव माने माखासे सारि जारि दंफां लाइफां मोनलाङो आरो बिदिनो माखाफोर ससेयाव मोनलाङो आरो।
औ।
आरो बेबायदिनो गिदिर गिदिर मा होनो बेखौ खुसेर बागानफोर गोबां मोनलाङो आरो। ओ गिदिर गिदिर खुसेर बागान मोनलाङो आरो ओ बे गेजेरावनो जों मोनलांनो हायो जोंनिनो ओ मुंदांखा ओ दालमिया सिमेन्टनि फेक्ट'रि जि
औ।
जों गानावबो जोंनि बर' गानावबो दंलायो नङा होमबा? दालमिया सिमेन्टजों गदे माने बे फेक्ट'रिखौ जों माने नुलांनो मोनो आरो बे वेस्ट कार्बि आंलं आव। बेथ'माने हाजो सायाव बानायनाय जोबोद मोजां। माने नायनो नुलांनो मोनो आरो बे लामा ससेयाव जों नुलांङो। बिदिनो मा होनो जोंना बेखौहाय ओ खखा पानिमुर बे दैफोरखौ जों नुलांनो मोनो आरो जिहेथु बेबो दै जायो। बे ओरै स्टेट कार्बि आंलं नि आं दै जिहेतु थांनानै दैफोरखौ नुहैदों बा दैनि गाबफोरखौ आङो मोनहैदों माने जेरै दैनि गाबा एसे गोथां खालारनि आरो ओरैबायदि साफा नुयो। जे माने दै सिङाव माखासे अन्थाइफोर थानाय ना खारनायफोरखौबो माने दै सिंआव नुहुरलायनो मोनो आरो।
औ।
दैया ओरैबायदि साफा आरो ओरैबायदि गोग्गो। जितु बे खखा आरो फानिमुल फोराव थाङोब्ला जोङो बेफोराव नावफोरबो दङ ज नावखौ टिकेट दांनानै गाखोनानैहाय जों ओ दैयाव जोंखौ ससे बेरायनानैबो लाबोयो। बेबायदिनो माखासे गोबां दावबायारिफोर लोगो मोननो थाङो बेवहाय गोबां दावबायारिफोर थाङो बा फिसा फिसा दै बाज्रुमफोरबो माखासे गोबां दङ फिसा फिसौ। बेबायदिनो आरो बेखौ बारलांनानै थांथाबनानै जोङो लास्टाव मोनहैनो मोनो। बिदिनो जों गल फिल् होननाय मोनसे मोन थां जाबाय। बेहाय गिदिर फिल्ड आरो बे बल फिल्डआ ओरैबायदि गुवार ओरैबादि गिदिर माने मेगनजोंबा नुसआ नुसआ मोनलाय लायो आरो नाहरबायोबा। बेबायदिनो जोंना बे फिल्ड गेजेरावनो जोंना दङ गिदिर गिदिर बिलो दै जमा जानानै थानाय आरो दैया ओरैबायदि साफा।
औ।
बेयाव गोबां रोखोमनि नावफोर मोनगोन आरो जिहेथु जोङो टिकेट दानानै गाखोनो हायो बा सालायनो हायो। आरो गोबां दाब दाब जायगानि दावबायारिफोर गोबां नै दाथ' गरम बोथोर नङा होमबा? गोबां दाब दाब जायगानि ओ दावबायारिफोर बेयावहाय ओ फैयो। लोगो मोनगोन बेरायनो। सोरबाया ओ फेमिलि लानानै फैयो न'खरनि गोजा सोरबाया लोगोफोर बेरायनो थाङो। आरो माखासे सोरबा सोरबा अबेबा अबेबा स्कुलनि इसकासनफोर थांनाय माने गोबां रोखोमनि बेवहाय दावबायारिफोर लोगो मोननो हायो आरो दा बेयावहाय ओ गरम बोथोर हिसाबैहाय माने बे बिलोनि बिलो सा साजों बारबोनाय गुसु गुसु बारखौ माने ओ फिल खालामनो बा माने गोजोननाय लानो थाखाय बे दै सेरावहाय थांनानै ओ मा होनो लावखार ओंखाम जाहैनो हायो सोरबाया बेरायहैनो थाहैनो जिरायहैनो माने जोबोद मोजां जायगा आरो बियो।
औ।
आं थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयावहाय दा जोंना गरम बो औ जोंना बेयावहाय थानो बिराद खस्थ' नङा होमबा। जोंना अभार गरम। दा इयावहाय माने हजोंहाय जोंना बेयाव थाङोब्ला गुसु गुसु बारजों माने बेफोरबायदि सानदुं आरो गरमफोरखौहाय माने बारा माने मोननो थाङा आरो बे गोजोननाय मोनो आरो जोबोद मोजां जायगा आरो
अ।
दा नोंथाङा जिहेथु जेराव हेराव थांखांबाय नोंथां। नोंथाङाबो थांबाय नङा होमबा नोंथां। दाथ' गोबां समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ अ।
होनब्ला जों बेयावनो दोनथ'नोसै नामा होमबा ना?
अह दे नोंथां दे।
औ।